हेलौ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों
औ ओ नोंथांखो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जों जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों। नोंथाङा सम मोनगोन ना?
औ औ
औ अब्ला नोंथाङा जोंनि बरफोरनि आंगो जानाय खाजानि फंनैसो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? उम
खोनादों नोंथां नोंथांना न-नेटा एसे प्रब्लेम नेटा एसे प्रब्लेम नोंथांना।
औ खोनादों ना?
औ नोंथां नांथाबाय दं नोंथां नोंनि मा नोंनि खोनादों ना नोंथां?
खोना-खोनादोंना औ औ
औ खोनादों नोंथां।
खो औ औ ओह जोङो ओह बरनि गुबै जानाय हिसाबै जोङो माखासे ओंख्रिफोर दङो ओह जे जेरै अनलाजो अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि नारजि बेफोरबायदि माखासे ओह जेरै गोखा गोखा गोदै गोगखै बेबायदि माखासे ओह मैगं हाग्रानि मैगं थिनानै जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथां?